नोंथां मा खालामगा सिनो दंङ
आं बिदिनो ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायदों र'
हाल एवजेननाय फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
हालेवजेननाय फोरबोआथ' जोंनि बर' हारियाव आबाद सोदोमस्रि दावगाबोनाय। फोर समनिफ्रायनो जागायबोदों।
औ
बे फोरबोआव दाब दाब जायगायाव हाल जुरि जेननाय बा हाल हुरुनजेेननाय होननाबो मिथियो
औ
आबाद मावनायनि थाखाय गाहाय आगजुआनो जाबाय नांगोल जुंगाल आरो। मोसौ हालिसे
औ औ
बर' हारिनि गासै हालामावनो मोनसे गोथार सान बरायना बाराय नायना बे मोसौ हाल आरो नांगोल जुंगालजोंनो हा फोमोननाय हाबायाव नांथाबो ।
औ
बर'फोरा माइसालि माइनि थाखाय समबार एबा बुधबार बारायाव गो थार जानानै मोसौ हालखौ जुरिना नांगोल जुंगाल आरो मोसौ हालखौ खुलुमना आर'ज गाबो सानजाहा मोखां जाना ।
औ
बिनि उनाव हा दब्लायखौ खुलुमना सानजाहा मोखां जानानै हालखौ एवजे नो ।
औ
बेबायदिनो सानजा सोनाब आन्थोर लाना हाल एवजेनो ।
औ
आसुमाइनि थाखायब्ला सुनिबार आरो मंगलबार बारायाव हाल जुरि जेनो ।
औ
बेबायदिनो बे फोर-फोरबोखौ फुंसेनि नोजोरावनो फोजोबनाय जायो आरो ।
औ
बिनि उनाव गासा लानाय फोरबो ।
औ
आबादारि माइसालि माइ गायखांनायनि लोगोआव माखासे नेमखान्थि लोब्बा जाना दङ ।
औ
हालेवग्रा हालुवाया हाब्रु फोमोनना दोननाय हायाव न'खरनि गाहाय हिन्जावा गायजेनो । अदेबानि माइक गायजेनग्रा मानसिनि आखाइनि आसि बिजौफोराव ढन सिन थायोब्ला एबा आसि फोरखौ गोथों रोजोब खालामनायाव गुदुं थायाब्ला एबा थाबायनाय समाव आथिं थालाया समानै हायाव नांयो बे रोखोम हिन्जावखौ माइ गायजेनोब्ला न'खरनि माइ गायनाया मोजां जायो होननानै फोथायनाय दङ ।
औ
आरोबाव न'खरनि उनफारसे ना लानजाय आरो सिगां खाफालाव मोसौ सोसलिबनाय महरनि जायोब्लाबो मोजां ।
औ
बर'फोरा सनिबार एबा मंगलबारनि अनगायैबो गुबुन बाराव माइ गायजेनो ।
औ
माइ गायजेनन्नाय फोरबोखौ गोथार सान बारायनायना खुङो।
औ
गसा लानाय फोरबोखालि न'खरनि गाहाय हिन्जाव एबा गसा लागोन हिन जावा दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाना न'नि थास' फाथो मैथा थालिर लाइजौ जेवारि थाव गुबै थुलुंसि दै गोथार लथायाव लोगोसे गय जरा फाथै ज'रा लानानै थाङो।
औ
गिबियावनो फोमोननाय दुब्लिनि सा सानजा खनायाव सानजा मोखां जाना हाब्रुजों आलि खौ मोजां बिलिरना बुथुमना लाना थांनाय थास' मैथा आरो फाथो बिफांखौ गायना होयो।
औ
बिनि उनाव लाइजौ लाइखौ बनानै माइरं गासा होना धुप धुना आ आलारि बाथि सावना दै गोथार आरो थुलुसि बिजौजों सारनानै आखायाव खोथिया लानानै बिमा लोखिनि मुङै आर'ज गाबना खुलुमनानै गसा माखा-माखासे गायजेनो।
औ
बिनि उनाव न'खरनि गायनो थाखाय मानसिफोरा फारि लाना माइखौ गाय गायनो थाङो। मख'जाथावदि बर'फोरा माइखौ खोलाहा मोखां जाना गाया
औ
बिदिब्ला नोंथाङा गसा लानाय आरो नांगोल जांख्रा फोरबोनि बागै नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो।
दा नोंथाङा जे बुंलांबाय जे ओ खालामनाय जायो बा ओ मोनसे सान बा दिग लानानै ओ गसा लानाय फोरबो खौ जे खुंनाय जायो ओ बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खुंनाय नेमफोरा दं आरो
औ
ओ जोंनाव ओ बर'फोरा सनिबार बा मंगलबारनि अनगायैबो गुबुन बार बाराव माइ गायजेननाय जायो।
औ
आरो गसा लानाय फोरबोनि न'खरनि ओ गाहाय हिनजाव बा गसा लागोन हिनजावा दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै ओ न'निफ्राय
माइरं बा धुप धुना आलारि बाथि सावनानै थुलुंसियाव दै लानानै एसे सारस्रांनानै
एसे खोथिया लानानै बेवहाय गायजेननाय जाग्रोयो आरो बेनि उनाव माइसालि माइनि गायजेनन्नाय बा गसा लानाय फोरबोनि समाव बे
हालामनि बर'फोरा हाब फोमोननाय दुब्लियाव बाथौनि मुङै सिब्रायखौ बावनानै
सिबिग्रोनाय नेखान्थि नेमखान्थिया दङ आरो फोमोननाय हानि आलि सायाव थालिर बिफां फांसे गायना बेनि गुदियाव औवानि जिंसि गोलाव थसे फा थो फांसे थास' फांसे आरो मोखोना फांथाम थखना मुसुखा खाना होयो आरो बेनि उनाव औवानि जोंसियाव खुन्दुं आवाजों खुन लाफानानै होयो बेनिफ्राय दाउ दाब दाननानै आलारि बाथि सावनानै दाउदै दैसेयाव सिन्दुर फुननानै होयो बेनि सेरावनो लाइजौ गांथाम बनानै फिथाइ सामथाइ माइरं आलुवा आरो खुरिसे जौ बिदै लुसननानै बावनानै खुलुमनाय जायो आरो बेनिफ्राय थुलुसि दालायजों गोथार दै सान्थि सारो सिबिनाय बावखांनायनि उनाव न'खरनि बयबो फारि लानानै गायो आरो ओमफ्राय माइसालि माइखौ
औ
बे फोरबोखालि आबादारि हिन्जावफोरा गसा लानाय फोरबोनि दुब्लियाव थांनानै ग्रिद ग्रिद माइ गायहैयो आरो गायखांनायनि उनाव जौ लोंनानै खाम सिफुंनि देंखोजों मोसानानै रंजायो आरो आरो बेफोरबायदिनो बे गोथार साननि फोरबोखालि ना बेदर जानायजों लोगोसे जौ बाजौ माइबो लोङो आरो थास' ओंख्रिबो जानाय नेम दङ थास' ओंख्रि जायोब्ला माइयाबो थास' बादिनो थैनो रोङा जायो आरो गोबां फेंखा अरो होननानै फोथायनाय दं आरो
औ
आरो बे फोरबोखालि गसा लाग्राया सानाव उन्दुयोब्ला माइआ गेलेमो होनना सानो बेनिखायनो माइ गायजेननाय फोरबोआव बाख्रि हमनाय मालायनो मुवा हरनाय हाबाखौ जानग आावदोन थ'यो आरो बेबादिनो फोरबो फालिनाया जोबनानै थाङो आरो बे गसा लानाय फोरबोआ बेनि उन जनाव गसा लाखांनायनि नांगाल जाख्रा फोरबोखौ फालिनाय जायो ।
औ
आबादारिफोरा बोसोरनि माइ गायनाय जोबथा सानखौ नांगोल जांख्रा फोरबो मुं महरै फालियो
औ
उम बे फोरबोआव गामिनि हालुवा गायग्रा सम मोननायफोरा सावरि जाफैयो आरो दुब्लियाव जौ लोङो। बयबो हाब्रु खेला गेलेना रंजायो नांगोल जुंगालफोरखौ दैयाव सुस्राना लावथिजों थे थे बुयो। उनाव दुगैस्रां लोबस्रां न'आव फैना जौ लोंना मिनि खुसि रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो ना बेदरजों ओंखाम जायो बे सानखालि औवा मेवाइ बा ना थारुनजों ओंख्रि जानाय नेम दङ। बेबादिनो आबादारिफोरा बे सानखौ आबाद मावनायनिफ्राय बारग'नाय सान महरै जोबोद गोसोखांथाव फोरबो महरै फालियो आरो।
औ
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां।